हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
अ खबरा मोजांना नोंथां?
मोजाङानो दे
औ आंनाबो मोजांथ बोथोरफोरा मोजां ना?
बोथोराथ ओ सान्दुं गोसा जानानै दङ एसे
अ अ औ औ गरम उम ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओंखाम जाखांबाय नोंथां। नोंथाङालाय अ जानायाथ अमा बेदरजों नारजिजों जादो आरो
अ उम नोंथाङात औ अमाजों नारजिजों जादो दोंना।
औ
ओं आङो बे अमा होननायावनो मोनसे बाथ थ्रा गोसोखांबाय आरो ओ जोंनियाथ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो अमा फिखायो नङा होमबा? औ। बे अमाखौ फिनोब्ला माबायदि फियो माबायदि मोने ओ मा मा मुवानि गोनांथि जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जों अमा फिसिनो होनोब्लाथ जोंङो अमाखौ ओरैनो लाबबाल जाया लाब नानै दोनबाल देरा जों अमाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो गुन्दै नांगौ जायो जाय थुबा जोंङो जों आबाद मावनानै मोननाय बै माइ बै माइ खौ जोंङो जेनेबा जों सौनो लांबाय आर रोना बेयाव सौनो लांनानै थ जोंङो गुन्दै ओंखारोना बिनि बेै गुन्दै खौ जोंनो नांगौ जायो आरो बे गुन्दै खौ जोंङो ओमफ्रायो खाम फोरजों लगायनानै होनो हायो आरो खामफोरजों लगायनानै होनो हायो आरो जोंङो जोंङो माने थास दोङोना थासखौबो जोंङो अमानो रुना होनो हायो बिदिनो जों होनांगौ जोंङो सम सम बिसोरनो खोन्थाम होनां खोन खोन्थाम खोनब्रै बिदि होनांगौ आरो माने बिसोरनि उदै बुंजा जों बिसोरखौ जाहोनो हानांगौ होनब्लासो बिसोरो देरो थाबनो बिदिनो फियो आरो आरो जों अमा फि अमा फिसिनानै जोंङा जाबोद जोङो अमा फिसिनानै जोङा जोबोद मोजां जायो आरो जों अमा फिसि अमाखौ बो माखासे फिसिनानै फाराम गलार बानायनानै जोङो जोङो फालांगि खालामना थायो आरो अमाखौ अ बेफार फालां बिदि जों गैयि मानसि याथ जों बिदिनो बोरमा अमा फिथाव बेफोरबायदि फिसिनानै बिनो थाखानांगोन ना नोंथां लाङा अमा फिसि फियो ना फिया मादै फियो अमाखौ नों
अ औ हागोन दे ओ जोंनिथिंबो फियो जोंहाबो फियो अमाखौहाय ओ बरफोराथ गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा बिदि फिसिनानै जाग्राखा
औ
गोदोहाय माने बर फोरा गोदोफोर माने जानो थाखायल नआव माफा मानै बिदि फिसिनाय नुयोमोन आरो दा बिबदि खालामालासिनो बांसिन मानसिफोरानो आथिखालाव माने फाननायनि थाखायबो फिसिनायखौ नुनो मोनसै आरो बांसिन सिन जोंनिया कामि ओनसोलफोराव मा जायो ओ गोदोनि बायदि आदब खान्थिजोंनो अमाफोर फिसिनाय जायोना? लाय ओमफ्राय मालाबा समावहाय अमाफोरा बेमार जायोबाथाय थै नो गोनां जायो आरो औ ओम। बे बेखायनो आं बेबायदि सानो आरोना दाउ अमा फिनायावबो आजिखालि माने एसे ट्रेनिंफोर लायो। ब्लाव साबसिन जायो आरो मा समाव मा मुलि होनो नांगौ। औ। माबे आदारखौ होयोब्ला बांसिन देरो ओ थाबनो। फाननो हायो बेबायदि माने एसे रोंगौथि गोनां। हाय फिसियोब्ला साबसिन। रां आरजिनो हायो आरो बेबायदि। सानो आङो। जोंनिथिंबो बिब्दिनो। माने। गुन्दै ओमफ्रायो ओंखाम बिदि जे माइरं इंखुरफोरखौ संनानै ओंखाम खालामनानै होनाय बिदि नुयो आङो। आरो थास। थासखौबो रुनानै होयो आरो। बेबायदि होनायखौ नुनो मोनो आङो बांसिन। ओम।
जेब्ला जोंनाव आदार गैया जागोन। बा जोङो आदारनि। माने जोङो जेब्ला माइरंखौ जोङो। माने अमानो। होनो हाया माइरंखौ मालाबा। बाथ जोंनिया बिदिनो। गैया जाना होयोना। बिदियाव जोङो थास। फोरखौबो जोङो थाबनो रुना होनो हायो आरो ओमबा। बो अमानानिया एसे उदैया। बुंना थायो जाहाथे। बिदिनो ओमफ्राय हाग्राफोर। खौबो हो होनो हायो हाग्रा। फोरावबो हैना दोनबा बिसोर हाग्रा। फोरखौबो एसे। जायो आरो।
औ जायो। बेनिफ्राय दाउ औ औ थैयो उम
अमायाथ गोबां रोखोमनि दङ गोबां रोखोमनि दङ माने गुफुर मोनसे दङ जोंनि गामिनि गामियाव फिनाय अमा दङ नाथाय जोंनि गामियाव फिसिनाय अमाखौबो जों मोजां नाङो आरो बे गुफुर गुफुर अमायाथ जोबोद गिदिर गिदिर जाखायो न। आरो बिनि जानाय नि आदारा बेलेग आरो बिनि जानायनि आदारा बिसोरो बांसि नानो उफ्रि बा उफ्रिखौ जानो नागिरा आरो मोने से माइबा माबा होनो बि बे आदारखौ मायबा होनोमोन आं बावबाय दा नामखौ
सापर नामा?
बेखौ होयो आरो होमबाना बेखौ बेखौ होब्ला थाबनो देरो होनना बुङो आरो अमाखौ नाथाय दानिया जोबोद बेराम जानानै थैयो जे बेखौ जे थाखायनो थैयो बेफोराव मोनसे बायदि ना सिगां गोदोनि दिनाव बा जोंनियाव अमा बेफोर थैयामोन। दानिया थ जोंनिया गुन्दै फोराबो नक ख्लि बा गुन्दैखौबो दानिया गोबाङानो खोनानो मोनो गोबांनि बाथ्रानिफ्राय बिदि अमाफोर थैनायाव जे गुन्दैयावनो जोंनिया मोनसे मायबा मोनसे लागायना होयोनो बै दंफांनि गुन्दैफोर खौबो लागायना होयोनो बिदिनो अमाया जा नानै हजम खामनो हाया बिदिनो बेमार जानानै थैयो आरो अमाया बिनि था खाय जोङो न'आव न'नि जिहेथु माइ बेखौनो होनानै होनांगौ आरो जाहाथे बारा बाया बायालासिनो आरो सापरखौ सापर्टबो होनो जे बै सापरावबो लागायना थायो लागायना होयो होनदो आरो दंफांनि बुन्दै खौ बिनि थाखायनो जोंनियाव अमाफोरा बांसिन बेराम जानानै थैगासिनो दं। बिदि जा जालांनो हमदों आरो आरो
हम्म
नोंथांनि ओनसोलाव औ दाउखौ माबायदि फियो माने दाउ दाउ फियो ना?
औ दाउखौथ फाराम बानायनानै बेजो फिसिनो हायो आर रो न आवबो माफा मासे फिनानै लानो हायो जितु न'फोरावबो जानो हायो। आरो दाउखौथ खोला हा दों दाउ जाबालायनो थैयो दोसायो होननानै खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
एनारजि फैयो होनना बुंदों आरो। जों बेराम बेराम बेरामबा दुरबल थायो। बेयाव दाउखौ जानांगौनो आरो दाउ फारौ बेखौ जानांगौ आरो ननि दाउ साथे बियो नआव फिनाय ना जेबो मेदिसि होआ बेखौ जानांगौ आरो होननानै बुंनाय खोनायो आरो ना गौ ना नङा मि थिया बेखौ बे जोंनिया ओमफ्राय दाउखौ थ दाउखौथ फिसिनो थाखाय एसां खस्थ नङा जों न'आव फिनाया जोङो एंखुर बा माइरंखौ जोंङो दसे दसे उनावनो होबाय थाहोनां गौ बिसोर थ गावनो गिदिं गि दिं नो जाखायोना गावनो गिदिं गिदिं एम्फौ एनला बिदि जायो नाथाय बिसोरखौबो हराव ना हर फोराव नायनांगौ आरो बिसोरनि थाखायबो थानाय जायगाखौ मोजांङै खामना होनांगौ सां लुना होनांगौ बिसोर सोरनोबो उवाजों जाहाथे बिसोरो हायाव थानानै बेराम जाया हायाव थानानैबो खायसे हानि माबाफोरा गेसफोरा हाबनानै दाउआ थैयो होननानै बुंनाय जायो आरो बेनिखायनो जोंङो हायावबो बो दोनद्रायनो नांङा बेनिखायनो जोंङो सां लुनानै दि दाव खौ दोननांगौ आरो फाय न लुनानै ओमफ्राय गोबांथ दोंखायो दाव फोराबो गोमानो हमो बिनि थाखायनो जोंङो न'मोजां लुनानै दाउफोरखौबो दोननांगौ आरो
उम उम
फाय दाव फिसिनो थाखाय आरो दाव आव होनोबो हायो जेनेबा नों जेनेबा नोंनिया दा दाव नि फार्म दंङ आरो दा थ गोबांङानो दाव फाराम बैलार फार्म खालामो जेनेबा बैलार फार्म खालामनायाव बै बयलार फार्म खालामनायाव मा आदार होनाय जायो गुन्दैफोर खौबो होयो खामजों लगायनानै साफ खर फोर खौबो बिदि होयो होननान नायै मिथिनो मोनो आरो आं नुफेराखै नालाय बे बयलार फार्म खालामाननायखौ बेनिखायनो बारा मिथिया नों थांङा मिथिगौ नामा?
ओ आंङो नुनाया बे हाथथायनिफ्राय बायनानै मोननाय मोनसे दाना गथा-गथा बेबायदि दानाखौ होनाय नुदों आरो आंङो। बेयो माजों बानायनाय बेखौ आं मिथिया आरो ओ मा नाम बेखौबो आं बारा मिथ थिया
बे अ बेखौ आंबो मुंखौ माने बगरनानै थाबाय आरो बेखौ खौ होबाथाय माने थाबनो देरो होनना मिथि थियो आरो
दाउ अमा। जों लोगोसे आरो मा मा जिब जुनार न'आव फिसिनानै जों मुलाम्फा मोननो हाबावो। बेखौ नोंथाङा। बुंनो हागोन नामा एसेनो।
औ माखौ माखौ होनदोंमोन।
दाउ दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो आरो माबाफोर माबाफोर जिब जुनार फिसिनानै आरो जों मुलाम्फा मोननो हायो नामा।
जेरैबायदि जों बोरमाफोरखौबो फिसिनानै मुलाम्फ फा मोननो हायो। बोरमा। बोरमा फिसिनो हायो बोरमाखौबो जों फिनायाव जोंनिया बोरमाखौबो जों फार्म बानायनानै फिनो हायो। हायो आरो बोरमानो जोङो। बोरमाखौ जोङो जेनेबा दुब्लि फोथाराव। जेनेबा जोङो। जोंथ माइ आबाद मावो। बैफोराव माइखौ। हाखांनानै। नारा जायो दे नारा थायोना माइ हाखांनानै बेखौबो जों। होनो हायो जा होनो हायो बेयाव दोना दोननांगौ। आरो जों सानदौ गोसा। जाब्ला जों बिखौ सायायाव दोस्लायनांगौ। होस्लायनांगौ आरो। बिनिफ्राय जों बिसोरनो दै हैनांगौ। संख्रि लागायनानै जाहाथे बिसोरबो। बिसोरबो बिसोरनि देहायाबो मोजां थायो। थाबनो गिदिर जानो हायो जाहाथे। बिसोर बेराम जानानै थैया।
औ
थाखाय जोङो बेखौ बोरमाखौ बिदि फिसिनांगौ आरो बिसोरनो गांसो होनांगौ बारा एसेबां आरो दंफांनि बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ हानाबाबो जायो आरो बिदिनो बेजोंनो फिसिनो हायो बोरमा जेबो गोरा नङा आरो
औ औ औ दे औ दे नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ दे दोनथनसै औ गोजोन्थों